औ औ खोनादों हेल' नोंथां?
खोनादों। खोनादों ओम
जों दिनै माबा बर'नि जानाय-लोंनाय बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो औ बर' फ्रा मा माखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो मा मा? खौ बांसिन फिसियो? बिनि सोमोन्दै रायज्लायनो जोङो बर' फोरा बांसिन जानायानो अनला अनला मैगं नारजि मैगं जेरै जोङो अनलाखौहाय बेबायदिनो मेवा अनला मैथ्रु अनला बेबायदिनो बेदर ना होनानै संनानै जायो।
उम
जोङो आरो बर'फ्रा बांसिन बेदरफोरनि मादाव अमाखौनो बांसिन मोजां मोनो बेबायदिनो अमा बेदर होनबाथाय जोङो बांसिन जानो मोजां मोनो। आरो बेबायदि बिदिनो बर'फ्रा गोबाङानो दाउ अमा फिसिनानै लानो हायो
औ
बेबायदिनो अमाफोरखौ जोङो अमा बिमा मासे लायोबा बेबायदिनो सयथा था सातथा फिसा मोननो हायो आरो बिनिफ्राय मासेयावहाय दानि बायदि दामबा जोङो नै नैरोजा बा रोजा रां मोननो हायो।
उम
बेफोरखोनो जोङो लानानैहाय बर'नि न'खर खुंलांनो हायो
औ
आरो नोंथाङाबो बुंनो हागोन बर'नि जानाय फोरखौहाय मा मा फोरखौहाय मोजां मोजां मोनो नोंथाङाबो सुंद'यै सावरायहरनो हागोन।
जागोन दे जोंनि बर' हारिफ्रा दायो ओ गोबां बिदिनो जिब जुनार फिसिनायाव आखा फाखा दाउ अमा बोरमा मोसौ ओ बिदिनो बायदि बायदि दि जुनारफोरखो जों गाव बागाव नआवनो फिसियो आरो लोगोसे एम्फौ लाथाफोर लायो बा बिदिनो जोङो गावबा गावनो जितु फिसियो जों गावबा गावनो फिनायजों लोगोसे बिदिनो दाउफोरखौबो जोंनि जिहै फिसिनानै जों गावबा गावनो बिदि लकेल दाउफोरखो जों जानो हायो आरो अमाफोर फिसिनाय जिब हेथु अमाफोरावबो गोबां जोंहा बिबायदि फिसिनो हायो हायोबा गोबां बेबायदि मुलाम्फाफोर दोङो बर' हारिया दिनै बांसिन गुरुपथ' होयोबोला जोंहा अमा फिसि नायाव गोबां मुलाम्फा दोङो गासै बिथिङावबो मुलाम्फा फा दोङो दाउ अमा फिसिनायावबो ज बानाय मेंनाय गैया जों बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' माहारिफ्रा गोबां खस्थ'यै जोङो फिसि
औ औ
नायजों लोगोसेनो जोंहा मुलाम्फाबो जायो आरो जानाय बेलायाव बेखोनो जों बुंन सानो जेरै बर'फोरा ओ अनला अनलि जायो अनलाजों लोगोसे ओ हाग्रानि मै मैंगं थाइगं फोरबो जोङो नागिर नानै जायो दिंखिया बा माना मुनि दा दैज्लां बोथोर माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोंहा दायो माना मुनि मैगं खाग गोन जागोन आरो बिदिनो गोबां हा मैगं थाइगंफोरखौ जों मोनो आरो बिफां लाइफांनि मेगंफोर जेरै मोदै बिलाइफोर आरो भल जिंखा केरेला
औ
बां बेबायदिनो जों मोननो हायो जिहेथु बर'फोरा जानो मोजां मोनो बेफोरखौनो आरो दाउ अमायाथ' जोंनि थाखाय बेनोसै दै बर' माहारिफोरनि जानाया
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जोङो बर' आइजो फोरा गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगं हाग्रानिफ्रायबो नागिरनानै जानो हायो बेबायदिनो दिंखिया थास' खिलि मानामुनि बेबायदिनो गोबां खानानै बा नागिरनानैबा जानो हायो जोङो बेबायदिनो आरो साम' सामफोरखौ जोङो बेबायदिनो हा सबायफोरजों संनानै जाबा जोबोर मोजां। मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो संनानै जानो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो नाफोर हमनानैबो जानो हायो। बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा जानाय लोंनायाव गो बां बेबायदिनो नागिरनानै खस्थ' खालामनानै जानो हायो। गोबां बेबायदिनो हाग्रा फोरावबो नागिरबाबो जोबोर नागिरबानो मोनो आरो जों बेबायदिनो न' औ फुसिनानबो दाउफोर अमाफोर लानाबो बेबायदिनो जोङो मावनानै जानो हायो आरो नों थाङा मा मा मिथिबावो सावरायनो हागोन?
बोरमा, अमा मोसौ फिसिनायनि गेजेरजोंबो दिनै जों बर' माहारिया गोबां उननुथि फोरखो जानो हायो ओ थाखा फैसा आरजिनायावबो बर' माहारिफ्रा गोबां बेबायदिनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों बर' माहारिया बेबायदि जिब जुनार फिसिनायाव बो आखा फाखा आरो बर' माहारिफोरा दायो ओ गोबां जि दानाय बा आबाद मावनायावनो होन गासै बिथिङावनो जोंनि बर' मा हारिफ्रा दावगालांगासिनो दोङो। बाया मेङा जासिनो जों मावगासिनो आरो जिहेथु खस्थ' खालामबानो जोङो निस्सय बेबायदि उथ्रिसारनोबो हायो मावफुंलांनो हायो जोंनि नांगौ मानिखो जोङो बिबायदि बु थुमनानै लानो हायो बेबायदिनो गो बां आयदा फोर दोङो आरो लोगोसे दायो जिहे थु जों
औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो बर' आइजोफोरा बोरमाफोर फुसिनाबो न'खर खुंलांनो हायो जानो हायो बेबायदिनो बोरमा खौ जोङो बोसोराव ख ननै मोननो हायो बेबायदिनो मालाबा समाव मासे जायो बोरमा बिमा नोङो मानैफोर लायोबा बेबायदिनो फिसाफोरखौ बेबायदिनो मालाबा समाव मासे मालाबा समाव मानै मोननो हायो बेबायदिनो बोरमा फोरखौबा जोङो बोसोरावनो खोननै मोननो हायो बेजोंबो जोङो बर' आइ जोफोरा जानाय लोंनायनि आरो न'खर खुंलांनायाव हौवाफोरजों बेबायदिनो हेफाजाब होनो हायो आरो गथ'फोर खौ फोरोंनायाव बेबायदिनो जोङो हेफाजाब खालाम फानो हायो बेबायदि आरो मोसौफोर फिसिनानैबो जोङो बेबायदिनो न'खर खुंलांनो हायो बेबायदिनो गाइखेर फाननानै जोङो गायखिर खौबो बेबायदिनो दान मोननै मोन थाम बेबायदिनो जोङो फाननो हायो बेबायदिनो केजियावहाय दानि दाम बायदिबा बिदिनो द द'जि रां बेबायदिनो फाननानै जोङो गरसे गरनै आरजिनानै जानो हायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो जानाय लोंनाय आरजिनाय मा मिथिबावो फोरमायनो हागोन
ओं जागोन ओ जिहेथु जों दायो सावरायदों जि जोंनि बर' हारि जानाय लोंनाय आरो फिसिनाय निसय नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो गासिबो सैथोआनो आं बेयावनो बुंबावोदि जिहेथु जानाय बेलाफोराव जोङो दायो बांसिन दैलां बोथोरनि जिहेतु मैगं थाइगं ला- लाव भल जिंखा बेफोरखौ जों दायो दैलां बो बोथोराव ओ मोन मोननो हायो।
औ जोङो गायनानैबो जानो हायो औ बेबायदिनो औ
गावनो बर' फोरा खेथि
लाव खुमब्रा बेबायदिनो दा दैज्लां बोथोरावबो गायनानैै जानो हायो जोङो औ औ बाया मेङा आरो औ मैथा फोरबो फोनानै जानो हायो दायो औ औ
माव आरो जि जानाय लोंनाय मैं मैगं थाइगं बर' हारिनि गासै मैगं थाइगंया अनला नारजि ओंख्रि बेफोरबायादिखौ जों बर' गोबां जानो मोजां मोनो। निस्सय जोङो बेबायदि खारै मैगं अनलाफोरावबाबो जोङो खारै होनानै जायो ना फोरनानै लायो आरो नारजि ओंख्रियावबो जिहेतु नारजि जों खारै एसे होनानै जोंनि बर'नि बेदर बिदि अमा बेदर बेजोंबो जोङो संनानै जायो आरो बिदिनो दाउ फिसाफोर दङब्लाबो बे दाउ फोरखोबो जोंङो अनला होनानै जोङो जायो आरो औवा मेवाइ बेफोरखौबो जों अनला बाहायनानै जायो आरो मैस्रु बिबार बेफोरखौबो जोङो अनला होनानै फिथा गुन्दैनिफ्राय अन देनानै जोङो अनला खालामनानै जायो बेनो जोंनि बर'नि गुबै मेग गं अनला ओंख्रि आरो खारै मैगं मैखारि ओ मोदै बिलाइ होननानै बुङो सजना बिलाइ बेखौबो जोङो खारै होनानैहाय जोङो बेबायदि नाफोरजों बा ना गोरान बेफोरजों जोङो संनानैहाय जोंनि बर'नि ओंख्रिहोननानै जोङो सिनायथि होनो हायो दायो नोंथाङाबो बे समाव फंनैसो बुंबावनो हागोन
जि होमबाथाय जोंनि बर'नि मैगं बियो जोबोर मोजां मोनो जोङो बेबायदिनो जानो नारजिखौ बेबायदिनो जोङो खारै होनानै बेबायदिनो गोबाव मोजाङै रुनानै बेबायदिनो एग्लि एग्लि रुनानै संनानै बेबायदिनो जोङो अमा बेदर होनानै बेबायदिनो संनानै जानो हायो बेबायदि नो नारजि अनला होमबाथाय जोंनि बर'नि नामजादा दा मैगं बेबायदिनो जोङो संनानै जानो हायो
औ
होमबालाय दिनैनि सावरायनायखौ जोङो बेयावनो दोनथनोसै औ
औ साबायखर गोजोनथों
औ गोजोन्थों